हेल' नोंथां औ खोना खुलुमबाय नोंथां गोजोन हर मोजाङैनो दं थायो नोंथां
अ औ औ आंबो आनान गसाइनि अननायाव मोजाङै दङ
आदसा नोंथां
नोंथाङा दा औ नोंथाङा दा माबा दंना ओरैनो दंना अ औ औ दा नोंथांजों माखासे रायलायनो हागोन नामा फंनैसो खोथा उम उम अ आङो नोंथांजों गेलेनायनि बारै माखासे खोथा फुटबलनि बारै रायलायनो सानदोंमोन
नंगौ नामा नोंथां रायज्लायनो हागोन अब्ला
नोंथाङाथ' खो मा गेम मोजां फिसिनो मोनो दा
ब्ला जोलुर जायखौ इंराजिआव फुटबल होनना बुङो
फुटबल अ औ औ दाथ' माबा जागासिनो ना औ अल्ड काप फैगासिनो जोलुरनि बे मा माबारानिफ्राय जागोन होनदोंमोन
खोनानो मोननायाथ' नै दा सोलिबाय थानाय जुन दाननिनो जिनै खालारनिफ्राय जागोन होननानै मिनथिनाय जादों
अ औ औ ओमफ्राय ओ जोंनि भारतआवथ' माबायाव हरा होनदोंमोन ओमफ्राय दा निउस चेनेल टिभियाव हरा होनदोंमोन ओमफ्राय दा अबेयाव हरनो नागिरदोंबा
बेखौथ' मोजाङै रोखा जायाखै नोंथां खोनानो मोननाय बायदिबा जि टिभि नि गेजेरै हरनाय जागोन होननानै खोनादों बेयो नंगौना नङा बेखौ रोखा जायाखै
औ नोंथां आंबो एसे खोनादों जि फाइभ ना मायाव खोनादोंमोन फोराव फैगोन होननाय खोनादों औ ओमफ्राय नोंथाङा बे फुटबलनि जोलुर गुर बादायलायनायावबो अबे हादरजों सापर्ट दङ नोंथाङा
आदसा बुंनो थाङोब्ला आङो दायो पर्टुगिस हादोरमानि प्रटुगुल हादरखौ आरो ना सापर्टआव दङो आङो मानो होनोब्ला आंनि फेभरेट बा आं मोजां मोनसिननाय गेलेगिरि जायनि मुङा ख्रिस्टियनि रनाल्द' बिथाङा बे हादोरनि बेनि थाखायनो आं बिथांमोननि हादोरखौ सापर्ट खालामगोन माने आं मदद होगोन आरो ना
अ बे बारनि माबायाव फुट जोलुरनि वार्ल्ड कापआव बेखौ मदद होनो थांदों नोंथाङा
औ औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय माबे हानजाखो खौ मदद होनोबा हेफाजाब होनो सानदों
ओरैनोथ' आङो जोलुरखौ बुहुद खम नायो बांद्राय नायाखौनो जायो नाथाय आङो लेडयेल मेचिन होननायखौ जोबोद मोजां मोनो बेनि थाखायनो आङो एबारनि फैगौ फुटबल वार्ल्ड कापाव एबा जोलेर वार्ल्ड कापाव आङो आर्जेनटिनाखौ सापर्ट खालामगोन होननानै साननानै लादों
आदसा नोंथां मुलुगावथ' गोबां मोजां मोजां गेलेगिरि दंङो रावखौबो बासिनो हाथावा औ बिनिे गेजेरावनो गाव बेखौ मोजां मोन्नाय थायो आरो
औ औ नोंथाङा ओरैनो माबाखौ टिमखौ क्रिस्टियनि रनाल्द'नि थाखायल' सापर्ट खालामदों ना माखासे माखासे माबा गेले बिसिनि गेलेनायखौ मोजां मोननानै सापर्ट खालामदों नोंथां
बुंनो थाङोब्लाथ' आङो मइनलि आं खृस्टिनि रनाल्द मोजां मोनो बिनि अनगायैबो माखासे गेलेगिरिफोर दं जाय बावैसो बावैसो पि एस सिन जानानै गेलेलांनाय फिटिनहा जिरे मावस बिदिनो गोबां दङ बिथांमोनाबो जोबोद मोजां गेलेयो बिथांमोननि गेलेनाया आवगायनि मोजां बेयाव मोजांसिन जाबोगासिनो दं नुनो मोन्दोंदि बिथांमोननि गेलेनाया सिगांनि गेलेनायफोरनिख्रुय जोबोद मोजां आरोना साबसिन हामसिन बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोननि गेलेनाया औ बिथांमोननि जि वर्ल्ड कापनि सिमां बे सिमाङा जाफुङो होननानै आं मिजिं थियो बिथांमोनखौ आरो औ नोंथां आरो नै दा बुंनो थाङोबा जोंहा ख्रिस्टिान रनालद' बिथाङा बिथांनि बे जिउनि जोबथा गेलेनाय माने जिउनि जोबथा वर्ल्ड काप गेलेनाय आरोना बिथांनि बे मोनसे वर्ल्ड कापल नङा मोनसे बेहाय जोंनि मोनसे आबेगारि सोमोन्दोबो दंफादेरो गोथौ मोजां मोननाय
जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला माबायदि नोंथां एसे फोरमायना होनो हाबावगोन ना
हागोन नोंथां मानो हाया जानो जेरैहाय बुंनो थाङोबा क्रिस्टिान रनालद बिथांल नङा बेजों लोगोसे गोबां प्लेयारफोर दं जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन दि नोंथांनि साबसिन गेलेगिरि हिसाबै लेनयल मिसि बुंदों बिदिनो दंबावो नेमार जुनियर जाय ब्राजिलनि गेलेगिरि आरो बेजों लोगोसे दंबावो लुक्का मद्रिक
औ
औ बिथांमोनाबो दि एबार बोसोरावनो जोबथा गेलेनाय बिथांमोननि अनगा गुबुन गुबुन गेलेगिरि बिथांमोनबो दं आरो ना
औ औ
बे मोनसे बिथांमोननि थाखाय अराय समनि थाखाय गेलेनाय जोबथा गेलेनाय बिनि अनगा बिनि उनाव जों बिथांमोनखौ नुफिननो मोननाय नंला आरो वर्ल्ड काप गेलेनाय
अ नंगौ नामा नोंथां बेथ जोबोद दुखुनांथाव खोथा
दुखुनांथाव औ
बेनो बिसिनि माबाबा होनबा लास्ट गेलेनायब्ला जोंथ बिसोरखौ नुनो मोननाय नंला नंगौ
औ नोंथाङा नोंथांनि साबसिन गेलेगिरि लियनेल मिसनि बागै फंनैसो फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो आङो फुटबलखौ एबा जोलुरखौ बांद्राय गेलेयाबाबो आङो बांसिन गेलेनायाव आङो बांसिन हायाब्लाबो आङो लिनियेल मेसिखौ उन्दैनिफ्रायनो फल खालामबोदों जेरै आङो लिनियल मेसिखौ इउटुबाव नायबोदों आरो मा होनो ओ बिनि क्लाबजों गेलेनाय बेफोरखौ आङो नायबोदों जेरै बिथाङा फार्स्टआवनो बारसेलना क्लाबावनो बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो बोरायजासिम गावनि समखौ होबोदों आरो बेयाव बिनि मददजोंनो एबा लेनियेल मेसिनि मददजोंनो बारसेलनाया गोबां ट्रफि देरहानो हादों जेरै बुंनो थाङोब्ला लेनियेल मेसिनि मददजोंनो बारसेलना क्लाबा ट्रफि देरहा चेम्पियन लिग ट्रफि देरहानो हादों आरो लालिगा होननाय ट्रफि बेखौबो मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो लेनिवेल मेसिया गोबां माने मेन अफ दा मेट्स सबसे साबसिन सामसिन गेलेनायनि थाखाय मेदब दा मेट्सबो मोनबोनो हादों आरो बुंनो थाङोब्ला बिथांनि गेलेनाय बिथांनि स्किल बि बिथांनि रोंगौथि बे बिथांनि रोंगौथियानो आं खौ ओ मा होनो गोसो बो होदों आरो फुटबल नायनो एसेनोसै नोंथां लेनुवेल मेसिननि बारै आं एसेनो मिथियो औ औ नोंथां
बांसिन गल सोगिरि जानो हानाय मानसिया सोर?
आं बेखौथ' आङो मोजां मोजाङै मिथिला नोंथां नोंथाङा बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन बुंनो थाङोबाथ' बुंनो थाङोबाथ' आंनि मोजां मोननाय साबसिन गेलेगिरि ख्रिस्टानेल रनाल्द'आनो बेनि उनाव दं आं नोंथां बिथांनि मोजां मोननाय लियनेल मिसि
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नोंगौ नोथां
अ औ औ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजाङानो जों सानैनि मोजां मोननाय गेलेगिरिफोरा थब गोजौसिन लिस्टआवनो दंबा फारि फारिलाइयावनो दंबा
औ नोंथां
आरो आं खोनानो मोनदों नोंथां जोंनि फरमार केप्टेन सुनिल सेेथ्रि होननायाबो इन्टारनेसनेलाव मा होनो टप जि हानजायाव हायेस्ट गल सोनायाव मुं दङ होननाय खोनादों आं नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ इन्टारनेसनेल लेभेलाव नायोबाथाय बा इन्टारनेसनेल थाखोआव नायोब्ला जोंङ गिबियाव क्रिस्टिनेल रनाल्द'खौ मोनगोन बेनि उनाव जोङो लियनेल मिसि बेनि उनाव जों जोंनि हादरनि भारत हादरनि गेलेगिरि सुनिल सेत्रिखौ मोननो हादों बिथाङा जोंनि थामथि थाखोआव आवगायना दं आरो ना थामथि माससि आवगायना दं बिथाङा
होमबाथ' जोंनि हादरनि थाखाय जोबोद गो गोग्गो खोथा
औ नंगौ नोंथां गोगाथाव खोथा
औ औ जोंनि हादर
औ दे बुंनाय नोंथां
जोंनि हाद हादरनि जोलुरनि मा कन्डिसना माबोरै जानानै दं नोंथां आं बुहुद खम नायो फुटबलखौ जोलुरखौ नोंथाङा एसे बुजायना होगोन नामा जोंनि फैगौ इयुन इयुन जोलैनि फुटबल एबा जोलुरनि माबाया बोरै जानानै दङ कम्पिटिसना
नंगौ नोंथां आं नायो नायनायालाय बावैसो नै जोंहा बावैसो नै जोंहा जोंनि भारत हादरनि देरसिन फुटबलनि मोनसे खेला जानानै थांखांबाय जायखौ जों आइ एस एल होनना बुङो बेनि आबुं इन्डयानस फारलि बेवहाय जोंहा देग्लायो बेनि जि बान्था बेखौ मोननो हादों इस्ट बेंगल हान्जाया
अ नंगौ नामा नोंथां
बेनि उनाव नैथि मासिखौ आवग्रायनो हादों महन बागान हान्जाया
अ जोबोद मोजाङानो होमबाथ'
नंगौ नोंथां बावैसो नै जोंहा इण्डियान वमेनफोरनि मोनसे दा हिनजावसाफोरनि मोनसे जोलुर गेलेनाय थांखांबाय एसियाननि बेहाय जोंहा जोंनि भारत हादरनि हान्जाया देरहासार जानो हादों आरो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां बेथ' जोंनि हादरनि थाखायसो जोबोद गोग्गाथाव खोथा
नाथाय फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि भारत हादरनि फुटबलनि मासिया जोबोद उन बा फावसायनानै दङ बेखौ बोखोनांगौआ जोबोद गोब्राब जानानै दंगासिनो आरो ना नोंथां
बिदिब्लाथ' बेखौ बोखोनांगौबाथ' सरखारनि दायथ'सो होननानै सानो आं नोंथां
नंगौ नोंथां बुंनो थाङोब्ला गुबुन फारसे खेलाथिं क्रिकेटथिं जोंहा भारत हादरा जोबोद गोजौ फारसे आवगायना दंखायो
औ औ नोंथां नाथाय फुटबलाव दिनैसिम दावखोनो हायाखै बेखौ आंबो एसे मिथिगौ नोंथां
बेफोरनि माखासे जाहोनफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा
एसे मिथिगौ नोंथां जोंनि बांसिनानो निउस चेनेलफ्राव मिडियाफ्राव क्रिकेटनि बारैल' रायलायबाय थायो जोलुरनि बारै बहुद खम रायज्लायो बेनि थाखायनो जानांगौ जोंनि इयुन जोलैयाबो बांसिनानो मिडियाफोरनि गेजेरजों बांसिनानो क्रिकेटखौ गोसो होयो होननानै आं सानो बेनि थाखायनो जो जोंनि जोलुर गेलेनायथिं खम गोसो होयो होननानै आङो साननानै लायो नोंथां
आदसा नोंथां नोंथाङा नोंथाङा आंनि बेफोर बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ औ नोंथां जोबोद साबायखर थाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ नोंथांजों औ औ जागोन दे नोंथां आंबो जोबोद मोजां मोनदों दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'सै